औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि ओ ओ ना गुरनायनि सोमोन्दै ओ एसे ओ नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां आथिख आगोखोलावथ' जोंना बर' सुबुंफोराबो गोबां ना गुरनानै जायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दै ओ नोंथाङा ओ एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो दहायथ' गोबां माने ज' ज' नाफोर माने गुरनो थाङोमोन औ गथ' गथायाइ गथ' गथाय गासैबो जोङो दानि जुगाव जोङो ना गुरनो थांनायखौ जोङो गोबां खम नुनो मोनसै नुयोब्लाबो सासे सोनानै बांद्राय बेखौ जों नुनो मोनला
औ नंगौ नोंथां
जोंहा गोदोहायथ' जोंहा न' सेरनि दंग' फिसा एबा दुब्लिफोराव जोंहा दसे दनै ग्रुप अब्लानो गोबां खबाइ खबाइ ना मोनोमोन होननानै जोङो मिथिगौ
औ औ नंगौ नंथां
दाथ' जोङो गोजान गोजान जागाफोराव गुनो थाङोब्लाबो जों नाखौ उम बोथिसेनि बोथिसेफोरल' मोनो बेनि बाराखौ जों मोननो थांला
औ औ नंगौ नोंथां
गोदोहायथ' बिराद गोबां
ज' ज' गथ' गथाय सिख्ला बेबायदिनो जोङो ना गुरनो थाङो मोन
औ नंगौ नोंथां
गोबां नाबो मोनोमोन नालाय बेनिखायनो ना गुरनो गोबां गोसो गुदुंमोन आरो औ गोदोनि आइजोफोरा दाथ' जों ना गुरनायखौ खौ जोङो नुुनोनो मोनला औ बेबायदिनो गोदोहायथ' गोबां ना गोबां नाफोर मोनोमोन जोङो दुब्लिफोराव माइ गायोब्लाबो जोङो बे सान्दुं गोसायाव माइ गायोब्लाबो जोङो बिनि आलि ख'ना आलि ख'ना गोबां बोथिया ना फिथिख्रि ना सेंना बेफोरबायदि गोबां मोनोमोन आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ओरैनो
ट्रेक्टरनि जुग जाबाय नालाय बेनिखायनो जोङो ट्रेक्टरफोर ट्रेक्टरफोरनि एवनायावनो नाफोरनि गोबां जिउ खहा जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो औ बेनिखायनो जों दा ना गुरनायखौ ना गुरनो थांब्लाबो जों नाखौनो मोनला आरो
औ औ नंगौ थारैनो
गोदोहायथ' गोबां बेबायदिनो गोबां ना ना गुरनो थाङोब्लाबो गोबां ना मोनोमोन नालाय बेनिफ्राय जोङो बे जाग' हायैखौ जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै जों गोबां फाननानै माने न'खरखौ सुंथाबोनाय आरो गथ' ग'थाय फरायनायाव गोबां हेफाजाब होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथा औ औ गोजान गोजान जायगायाव जोंहाथ' गोदायथ' गोबां न ना मोनोमोन नालाय औ दाथ' जोंहा नाखौनो मोन नुनो मोनला होननानै बुंबाबो जेबो लस जानाय नङा
नंगौ नंगौ
औ जेखाइ ना गुरनो थाखाय जोंनोथ' जेखाइ आरो खबाइनि गोनांथार नालाय नों थां। औ बेफोर जेखाय खबायाइखौ मोरै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा जेखायखौ बानायनो औ-औवा औवानि जोबोद गोनांथार आरो प्लास्टिक दुरुंनि।
औ औ नंगौ थारैनो
ओ औवाया जोंहा न'आव गैयाबा जोङो गुबुननिबाबो बायनानै जेखाइ बानायनो थाखायथ' जोंनो औवा गोरा माने औवा रानायनि गोनांथि आरो नोंथां औ जों बेखौ बायना जोङो बेखौ दाननानै लाना फैनानै बेनिफ्राय जों बेखौ ससे ससे दानस'नानै बेखौ ओमफ्राय दानखावनानै जोङो जेखाइ खबाइ हेबनो थाखाय जों फिसा फिसा माने आरुं जिरनाय जायो आरो नोंथां औ बे आरुंखौ जिरखांनाय बेनि उनाव सान्दुंङाव एसे फोरानस्रोदनानै जोङो बेखौ माने हेबनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ थारैनो नोंथां
हेबनायखौ नुनो मोनो औ बेनि ओमफ्राय जोंहा बेखौ माने सम मोनोब्लाथ' जेखाइआ सानसेयाव गंसे आं ओंखारखायो जेखाइ खबाया सानसेयाव गंसे गंसेबाबो ओंखारखायो आरो औ औ बेबायदिनो जोंहा गोदोहाय जेखाइ खबाइ हेबनानै हेबनानैबो फानना हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै जोङो गोबां मान माने रां आरजिनायफोरखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ‌।
आरो जोंनो हौवा मानसिफोरनो ना गुरनो ना गुरनायाव गोनां ना गुरनायाव गोनां जानाय माबायाथ' जाबाय आस्रा जे जे जे एबा बेफोरबायदिनो आरो गोबां माबा माबि दंबावो आरो गोनांथि जानाय
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ।
धनन्द्रा होननाय बेफोरखौ जोंनो हौवा मानसिफोरनो ना गुरनायाव नांगौ आरो नोंथां
औ नंगौ नंगौ थारैनो औ
गोदोहाय गोबां नाफोर मोनोमोन नालाय बेनिखायनो फाननानै बेनि ना फाननानै बेनि रांजोंनो गोबां न'खर सुंथानायफोरखौ जों नुनो मोनदों दाथ' जोङो बेफोरबायदि बेफोरबायदिखौ नुनो मोनला नैब्लाबो सासे सानैखौ नुनो मोनो आरो नोंथां औ नोंथाङा बे एसे फोरमायना होनो हागोन ना ना गुरनायनि सोमोन्दै।
औ बिदिनो नोंथां दानिसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदि बिदिनो बेबायदिनो गोदो गोदायथ' गोबां ना मोनोमोन नङा होनबा नोंथां! ओ आथिखालाव ओ नानि बिबाङाबो खम जाबाय ना मानो होनोब्ला नोंथां आथिखालाव गोबां अखा हानायनि बिबाङा जाबाय नङा होमबा। गोदोनि बायदि थ जोंहा- गोबां दैफोर बेफोरबायदि गोबां जा जायोमोन नालाय नोंथां गोबां अखा गोदोथ' गोबां औ औ औ गोदो गोदोथ' गोबां सुबुं बेबायदिनो गोबां अखा हायोमोन गोबां बिबांनि बेनि गेजेराव जोंनि बे दैफोर दैमा दैसाफोरा लोमसावनानै बे बेबायदिनो हाखर हालाफोराव ओ लोमसावनानै जोंनि नाफोरा गोबां बेबायदिनो आलाय सिलाय जायोमोन नोंथां बेबायदिनो नोंथां औ दाथ' बेफोरबायदि समाबो गैया नङा होमबा नोंथां! बेदिनो नोंथां अखा औ अखा हानाय बिबाङाबो गोबां खम आथिखालाव बेबायदिनो बिनि थाखायनो नोंथां जोंना नाफोराबो गोबां खम जालांनो हम बाय आरो नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला नोंथां आथिखालावथ' ओ गोबां ओ उम गोबां जुगाबो सोलायबोबाय नालाय नोंथां बा आथिखालनि सुबुं फोरा गोबां ना हमनायाव गोबां खमसै आरो नोंथां बेबायदिनो गोदो गोदायथ' ज जोंनिया सुबुंफोरा ज' ज' ना हमनो थाङो। मोन नङा होम्बा नोंथां आरो नानि बिबाङाबो खम उम गोबांमोन। बेबायदिनो जेराव थाङो बेयावनो जोङो ना गुरनो थांब्लाबो जों गोबां गोबां ना हमनानै लाबोनो हायोमोन आरो नोंथां नाथाय बेफोरबायदि दिनाथ थ' आथिखालाव गैलिया नङा ओमबा बिनिखायनो नोंथां औ गैला बिनिखायनो नोंथां ना ह हमनो आथिखालनि सुबुंफ्राबो ना हमनो ओ खमसै आरो गोबां सुबुङानो ना हमनानै जालिया। मानो होनोब्ला आथिखालाव जोंना जुगा बिगियानारि जुग नालाय औ औ बिगेयानारि जुग। नालाय नोंथां आथिखालाव जोङो ओ हाथाय बाजारफोराव जों बायनानै गोबां ना मोनजायो। जायखौ फसन्द जानाय ना ना बेखौ नों बायनानै लाबोनानै जों संनानै जाफैनो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव गोबां उम सुबुं समनि आंखालनि जाहोनावबो जोंना ना गुरनाय बा ना हमनायाव जों खमसै। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथां आथिखालनि सुबुंफोरा गोबां खामानि गोनां जाजोबाय नालाय। नोंथां गावबा गावनि आथिङाव गसंजोबबाय गसंजु बनाय जाजोबबाय बिनिखायनो नोंथां गोबां ना हमनाय बिदि फोराव जोंना खमसै आरो नोंथा थां ना गुरनायफोराव आरो बिल' नङा नों बेबायदिनो नाफोर नानि बिबाङाबो खम जानोंगो हमफाय जायनि जाहोनाव गोदोनि बायदिथ' गोबां ना बेफोरबायदि मोननो थांलिया अखानि बिबाङाबो खम बिनिखायनो जोंनि बेफोरबायदि आथिखालाव ओ नाफोराबो खमसै आरो नोंथां। ओ बिनिखायनो जोंनाथ' हाग्रानि नाफोराथ' जोंना जायोबा जबोद गोथाव न नङा ओमबा नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना बायनायनै जा-जानायस्लाय स्लाय जास्लायस्लाय जोंना हाग्रानि एसे ना मोनोब्लानो जोंना मैगंफोरा गोबां थावनायखौ जोङो मोनो आरो नोंथां ओ बिदिनो नोंथां ओम जोंनाथ' ना गुरनायाव नांगौ जानाय ओ आगजु होनोब्ला जोंनो गिबियावनो जों जेखाय खबायखो बुंनांगोन ओ जेखाय खबायखौज जोङो माबैरै बानायो होननानै बुङोब्ला जौङो बे बायदिनो गोदो गोदाय स सुबुंफोरा गोबां सुबुङानो गावबा गाव जेखायखौ हेबोमोन आरो नोंथां हेबनानै बेबायदिनो गाबा गाव ना गुरनायखौ जों नुनो मोनोमोन। ओ बे बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि जेखाइ खबायाइ हनोबा ओ बेफोरबायदि हेबनो रोंलिया नङा ओमबा? ओ बेबायदिनो खमसै बेफोरबायदि औ सासे सानै बेफोरबायदि थालां बेफोरबायदि रोंगौ आरो गोबांखौनो रोंनाय नुलिया ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' साफ्रोमबो सुबुङानो रोंगौ रोंगौ होनजायो आरो नोंथां औ
बाजाराव फाननो लाङोब्लाबो जों
औ औ औ औ नंगौ नोंथां बिदिनो नोंथां ओ आथिखालावथ' जोंना खमसै बेफोरो बिनिखायनो ओ गोबां उम जोंना सुबुंफोराबो सोलायलांबाय ओ जुगाबो जोंना फाय बिनि जायनि जाहोनाव जोंहा गोबां आथिखालाव नानि बिबाङाबो खम जालांबाय आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां उम आं सानो जे ओ आथिखालाव गोबां सुबुंफोराबो ओ सम गैयैनि ज जाहोनाव नानि बिबांफोराबो बेबायदिनो गोबां अखा हायिनि जाहोनाव खम जालांबाय होननानै आं सानो जे
आरो ट्रेक्टरजों हालेवनाय थाखायनो जोंहा नाफोरा दुब्लिफोराव गोबां माने
बायदिनो औ नोंगौ नोंथां टेक्टरजों जोंनियाथ' दा टेक्टर ओंखारबाय औ टेक्टर हालेनि ओ जोंना माफा मानै ना थायोब्लाबो जोंना एवनाय समाव जोंना टेक्टर टे कटरजों एवब्ला जोंना हाया गुदुं जायो नोंथां बेबायदिनो हाया गुदुंनि जानाय जाहोनाव जोंनिया नाया थायोब्लाबो जोंनि नाया थैयोमा माने नोंथां थैनानै ओ थैनानै बेबायदिनो नानि अनजिमायाबो खम जालांबाय। आरो जोंना उम आथिखालावबो गोबां दाउमा दाउसाफोर ओंखारदो जेरै जोंना ना ना हमनानै जाग्रा जेरै जोंङा दावब'। दाउबफोराबो जोंनि नाफोरखौ जानानै जोंना ना अनजिमाखौ गोबां खम खालामबाय आरो नोंथां बेबायदिनो आथिखालाव ओ ना थायो ब्लाबो जोंहा ओ गोबां सुबुंफोरानो मोनसे आदब खायदाजों नाखौ सानानै बा सेनजों सानानै जोङो गोबां ना बेबायदिनो नाखौ खमायनाय ओन नाखौ सानानै जोङो न'आव लाबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो बेफोरबायदिनो जाउनाव जोंना गोबां ना अन नानि अनजिमायाबो खमायलांदों आरो नों।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनि औ बेबायदिनो जों ना ओं नानि अनजिमया खमाय लांनायजों लोगोसे जोंना नानि गेज जों जोङो साम' खांख्राय बेफोरनि अनजिमायाबो खम जालांनो हमदों ओ आथिखालावथ' जोंना साम' खांख्राय बेफोरबायदि ना ना फरखौ जोंङो ओ जानला मानला दुब्लिफोरावबाबो औ औ नुनो मोन लिया नु-नु-नुनोनो मोनलिया आथिखालनि दुब्लिफोराव ओ गोदो गोदायथ' ओ गोबां बेबायदिनो ना ना बा सामु खांख्राय गोबां दुब्लिफोरावनो नु नो मोनोम नङा होनबा नों थां ओ जानानै बो जाख'नो हालाया जायोमोन आरो नोंथां। गोदोनि सुबुंफोरा बिदिनो नोंथां उम गोबां जुगफोराबो सोलायलांबाय नालाय बिनिखायनो नाफोरनि अनजिमाफोरनि बिबाङाबो खम जालांबाय आरो आथिखालाव नोंथां गोबां सुबुंफोराबो गोबां बारायबाय नालाय नोंथां उम गोबां सुबुं अनजिमायाबो गोबां जोंना बारायबाय। बिनि थाखायनो नोंथां जोंना नाफोरनि अनजिमायाबो गोबां खम जालांबाय। आरो नोंथां औ बिदिनो नोंथां बिदिब्ला जोंना समा जानाय नङा हबा नोंथां औ बिदिब्ला जोंनि आयदा औ बिखिनियावनो जा दोन्थ'नोसै नामा नोंथां? औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथां सावरायनो मोन्नानै औ औ।
अब्ला नोंथां।